औ हेलौ नोंथां।
औ ओ। नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ। ओ गोजौ सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनो नामा। गोजौ सोलोंथाइ आरो साख्रि औ गोजौ सोलोंथाइ आरो साख्रि बाख्रि नागिरनाय। आरो बेनिफ्राय साख्रि बाख्रि मोनाब्ला जों मा मा खामानि मावनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जों।
औ औ औ औ सावरायजागोन दे।
गोजौ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' नोंथां ओ। गोदोहाय जोङो सोलोंथाइखौ एसेबां माने। गोसो होआमोन ना जोंनि गामिफोराव जोंनि गामि ओनसोल। आगोलनि बिमा बिफाफोरा सोलोंथाइनि सायाव बांद्राय इसेबां गोसो होआमोनोन आरो नाथाय आथिलाव बेबायद। बिदि जाना थायासै आरो आथिखालाव। आथिखालाव बयबो सोलोंथाइखौ गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों। बयबो बादायलायनाय मुगायाव ओंखारनो थाखाय जानजि खाफ्रानाय बायदि। ओंखारनाय जादों आरो। ओ नोंथां नोंथाङा आथिखालाव फरायगासिनो दङ ने?
औ फरायगासिनो नोंथां।
औ औ औ फरायनायानो साफ्रोमबो लाइमोननि खामानि नोङा ओमबा नोंग।
औ नोंथां औ।
औ बयबो बादायलायनाय मुगायाव साख्रि नागिरनाय एबा। बेबायदिनो बादायलायनायाव देरहासार जानो नाजायो।
औ औ।
ओ। नोंथाङा बे साख्रि बाख्रि नागिरनायनि सायाव मा बुंनो सानो। आथिखालाव दै लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि नागिरनाय औ।
औ औ साख्रि बाख्रि नागिरनाय होनोबाथ'मानसि माने। जों बयबो थांना थानायनि थाखाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे लामा नागिरखांनांगौ नङा होमबा। बिदिनो औ खायफाया साख्रियाव गोसो होयो खायफाया बेफारफ। फालांगियाव खायफाया बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोसो होनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्रायहाय। साख्रि बाख्रि होनोबाथ' गोबां साख्रि दं बिदिनो डिफेन्स लाइनाव साख्रि दं ओमफ्राय। मास्टार लाइनाव साख्रि दं ओमफाय बिदिनो गोबां आरो बायदि बायदिखौ बुंजोबलायला आङो ओमफ्राय जोंहा डिफेन्स नाव होनोबाथ' गोबां खस्थ' खालामनांगौ बिदिनो हार्डवार्क नोंथांनि नाजाथाबनाया थानांगोन एसे माने फकास खालामनांगोन नों नोंथाङा जि थांखिखौ होसो बे थांखिनि थांखिखौ माने नोंथाङा खस्थ' खालामनानै माने एसेबाबो नाजाथाबनाया थानांगोन आरो होमबासो नोंथाङा जाफुंसार जानो हागोन ओमफ्रायहाय बिदिनो फोरोंगिरिफोरनि लाइनावबाबो नोंथाङा गोबां फरायनांगोन बिदिनो डि ए लेड फोरखौ होनांगोन एगजामफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो बिएडफोर होनांगोन ओमफ्राय बिदिनो आरो गोबां नाजाथानाय थानांगोन माने नोंथाङा मोनसे थांखिखौ लानानै आरो गुबुन मोनसे थांखिखौ लाबावनाया माने आंनि नोजोराव बांद्राय मोजां नोङा बायदि नुदों आं माने जि थांखि खौ होसोदों बे थांखिखौ माने मोनसेल' फकास खालामनानै होसोयोबा माने साबसिन जागोनखौ आं नुहुरदों आरो
औ नोंथां जेरै जोंहा मोनसे बाथ्रा दङ नाव गंनैयाव आगान होननानै जों दावबायनो हाया
औ औ नोंथां औ औ माने जोंहा बेफोरबायदि नाजानाय समावबो जोंना माने एसे न'खरनि गारजेनफोरनिफ्राय एसे हेफाजाबाव मोननोबा साबसिन जायो माने थुलुंगाखांनाय मोनो गोसोखौ औ ओमफ्राय नोंथाङा माने एसे उन्दैनिफ्रायनो नाजा थारनाय थानांगोन आरो ओमफ्राय बे नाजाथारनायाव गावनि बिमा बिफायाबो एसे हेफाजाब होनांगोन आरो गावबो एसे सांग्रां जानांगोन बिदिनो गावनि फारसे एसे साननो रोंनाय जानांगोन आरो।
औ।
औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे माबाफोर फोरमायना होबावदो।
जोङो आबै आबौमोननिफ्राय मिथिनो मोनोदि। बे गोदोनि समाव जोंहा साख्रिफोरखौ जोबोद गोरलैयैनो मोनोमोन जाहैदों। साख्रिखौनो जोंनो जासिनासो होनाय। बेबायदि आबै आबौ मोननो जासिनासो होफैयोमोन जाहैदों नाथाय बिथांमोना लानो नागिरामोन साख्रि। खौनो लानो बायोमोन बिथांमोना मानोना मानोना बै समाव।
औ‌।
आबाद फोथार आबाद दुब्लि बेबायदिनो। मिथिंगायारि सम्पदफ्रा एभेलेबल दंमोन आरो।
औ औ।
बिथांमोनहा बिनि सायावनो सोनारनानै जानो हायोमोन। नाथाय आथिखालाव जों मोनोदि बैफोर मिथिंगायारि सम्पदफोरा। आरो गायग्रा हा आबाद मावग्रा हाफोराबो। खमायलांबाय आरो सुबुं अनजिमा बारायनायजों लोगोसे बेनि खायनो आथिखालाव नुनो मोनो ओरैबायदि। सिगांनि रुजुनायाव दा गोबां मानसिफ्रानो साख्रि नागिरो। सरखारि साख्रि औ दा नुनो मोनो दि फालांगि नोङाबा गुबुन गुबुन हाबा मावनायनिख्रुइ थांखि लानायनिख्रुइ बांसिन नि लाइमोनफ्रा गिबियावनो सरकारि साख्रि बेखौ सिगांसिन प्रेफारेन्स होनायखौ जों मोनो आरो औ। बेफोराव जायाब्लासो जोङो गुबुन लामासिम हान्थिनाय। बेखौनो मोनो
औ औ।
आरो सोरबा बायदिया बिदिनो मोननै मोनथाम थांखिफोर लायोना? बिथांमोनहा आन्दायहैयो बबे मोनसे लामाजों थांमारनो। आं मा जामारनो बेखौ बेजों थांदों ना बेजों थांनो बेबायदि लामा जाहैयो।
औ
बेबायदि समावहाय मोनसे बाथ्रा दं न नाव गंनैयाव आगान होनानै हान्थिलांनो हाया होननाय बायदि बेनिखायनो जोंनि थांखिया गोजोर जानांगौ थांखि मोनसे थों गोथों लामाजों थांनो बेबायदि मोनसेल' लामा जानांगौ होननानै गेदेमाफ्रा बुंनायखौ मोनो आरो
नोंथांनाव आङो मोनसे सोंथि सों नो सानदों औ औ सासे फोरोंगिरि जानोबा बा बेहा मा बायदि ओ आखुथाय थानांगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ आखुथाय होनोब्लाथ'
औ।
बे फोरोंगिरिनि आखुथाय। होनोब्ला जोंना फोरोंगिरिया मोजां जानांगौ सोद्रोम गोनां। ओ समाजनि गेजेराव जेबो गेना गोरोन्थि गैयि फरायसाफोरजों मोजाङै रायज्लायनो हानाय बा जायखिजाया मानसिजोंनो जायखिजाया समावनो जायखिजाया थासारि बायदियावनो मोजाङै रायज्लायनो हानाय आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो एसेबाबो सुस्रांनो थाखाय लामा लानो हानाय थांखि लानो हानाय। बे रोखोम जानांगोन आरो।
औ गावखौनो माने गावखौनो। कन्ट्रल खालामनो हानाय जानांगोन आरो ना नोंथां। औ उन्दै उन्दैखौ माने अननो रोंनाय जानांगोन ओमफ्राय गेदेरखौ सि बिनो रोंनांगोन आरोना ओं
औ नोंथां ऐं ओ ओरैनोथ' बेफोरो गासिबो गासिबो ओ जिउनि थांखियावनो थानांगौ गासिबो आयदायावनो थायो नाथाय बांसिनै फोरोंगिरि जानोब्ला बेफोर गुना बांसिनै थानांगोन आरो गुबुननि रुजुनायाव
औ औ जेनेबा गावहा जि आइदानि सायाव फोरोंनो ओ लादों माने बेनि सायाव बियो एसे मोजाङै नलेज थानांगोन आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां ओं
दे एसे फोरमायना होबावदो नोंथाङा माने जोङो गोजौ लामासिम दावखोलांनोबा मा मा खा खालामनांगोन आरो मा माखौ फरायोबा जों मा जाहैनो हागोन एफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ जोङो उन्दैनिफ्रायनो
औ
जोंनि साननाय हनाय ओ सहायनो हानाय गुनफ्रा गोख्रों जानांगौ बेखौ जों गेदेमाफोरनिफ्राय मोनबोदों आरो बेबायदिनो जों बो सोलिबोनो थाखाय नाजाबोदों जेसेबां हायो गावनि हानाय इसेबांखौ
औ
आरो बेनि गेजेरावबो एखनबाफोराव खम जाबोदों बेखौबो मोनदांदों नाथाय थेवब्लाबो बिनिफ्राय जानगारनानै थांखिसिम थाबायफिनदों आरो
औ
ओ जों उन्दै समफ्रायनो मिथिनाया गोनां बे गेदेमा गेदेरफोरनिफ्राय ओ बबे थांखिखौ लानोब्ला बबे लामाजों थाबायनांगौ बेफोरखौ जेरैहाय जोङो मोननो हायो डक्टर जानो ब्ला इजिनियार जानोब्ला मा स्ट्रिमाव फरायनांगौ आरो फोरों गिदिर जानोब्ला मा मा फरायनांगोन बेफोर गासैबो आयदाखौ जोङो जोंनि गेदेरफोरनिफ्राय मोननांगौ आरो फोरोंगिरि बा गामिनि गेदेर गोलाव लेखा गोरों सुबुंफोरनिफ्राय जों मोननांगौ
औ
आरोबाव बिनि उनाव नोंथां ओ साख्रिखौथ' बयबो मोनजोबा नोंथां नङा होमबा औ जुदि साख्रि मोनाब्ला सरखारि साख्रि मोनाब्ला गुबुन गुबुन आयदाजोंबो जों न'खरथ सालाय लांनांगोन
औ औ
गुबुन गुबुन आयदाजोंबो जों थांनानै रां आरजिनानै न'खर सालायनांगोन आरो बिनि बेलायावनो नोंथाङा बबे बबे लामाखौ नुहुरो जायनि गेजेरजों नों रां आरजिनानै ओ न'खर सालायलांनो हानाय बेबायदि राहाफोर मा माखौ नुहुरो नोंथाङा
औ आंनि नुनायाव नोंथां बिदिनो जेनेबा सिम्पोलै बेफार फालांगिखौनो होनांगोन ओमफ्राय बे बेफार फालांगिनि होनोबाथ' बे मोनसे माने मुंसो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बिनि सिङावथ' फिसा फिसा बे फारफोर थायो जेनेबा बिदिनो गय बायस'नाय ओमफ्राय गय बागान बायना माबानाय बायनाय ओमफाय बिदिनो थालेरफोर बायनाय बेफोरबायदिनो बोरमा बा अमाफोर फिसिनानै फाननाय बेफोरबायदिखौनो माने बेफार फालांगि होननानै बुंनांगोन
औ आबादाबो गोलैगोन नामा नों
औ नोंथां औ आबादाबो गोलैगोन जेनेबा थालिरफोर गायनाय मानाय आङो थालिर गायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै नोंथां जेनेबा बेफार फालांगिआव गोग्लैयो आरो बेबो ओ जोंहाथ' थालिर गायनोबा एसे माने बालासिया हा ओमफ्राय बांद्राय गोरानबो नङा बांद्राय गिसिबो नङा बेफोरबायदि हानि गोनां जायो आरो ओमफ्राय जोंहा थालिर बेदरखौ गायिनि सिगांहाय माने मुलि सोमनाय जायो बेयाव बेखौ मुलियाव सोमहरनाय जायो माने बेखौ सोमहरनायनि जाहोना बे थालिर बेदराव एम्फौ जानो हा हायैनि आरो ओमफ्राय एम्फौ जायोबा थालिर बे गाज्रि जायो नालाय ओमफ्राय बेखौ जोङो औ औ बिगायाव थिनस' बा साराय थिनस' बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो माने गावनि डिसटेन्स हिसाबै बे जानला मोनला मोनजाया नालाय
औ
माबानांगौ बायनोबो ओमफ्राय बिदिनो थालिरा एसे हान्थुसेसो जौनाय जाबाथाय जों बेखौ सननाय जायो आरो ओमफ्राय सननानै बिदिनो बिनि साइद साइदाव मुलि होनाय जायो ओमफ्राय बे मुलिखौ होनायनि जाहोना बेनो माने बायदिसिना एम्फौ एनलाफ्रा बे थालिरखौ माने अरनानै गाज्रि खालामनो हायोनाय आरो नङाबा बिफाङा एसे गाज्रि जानो नागिरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय थालिरा लासेैनो ग्ल' जाबोनायनि थाखाय बेखौ हासार होनाय जायो आरो
ओमफ्राय हासार होनानै थालिरा एसे मैखुनफोर हरोबा आरो बेयावहाय एम्फौनि मुलि हरनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय थालिरखौ खुंहोनानै बिदिनो फाननो हायो आरो बेफोरजोंनो जों गोबां रां आरजिनो हायो बेबो मोनसे बिजनेसाव गोलैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ आरो बेनि अनगायैबो जोङो प्राइभेट माखासे साख्रिफोरबो मावनो हायो सरकारि साख्रि मोनाब्ला
औ औ
औ ओ औ नंगौ नोंथां बेबायदि आबाद जाबाय फालांगिफोर बायदि बायदि गुबुन गुबुन रोखोमावबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो गुबुन गुबुन आयदानि गेजेरजोंबो
औ आंनि मोनदांनायावथ' नोङो आबाद माव माबाया जेनेबा बेफार फालांगि खालामनो रोङोब्ला साख्रिनिखि बेफार फालांगिखौसो साबसिन बायदि नुहरो आं नोंथां माने नोंहा बेफार फालांगि मावो ब्ला आं दिनै मावला होननानैबो उन्दुना थानो हायो ओमफ्राय साख्रि मावोबाथ' नोंथाङा कन्टिनिउ थांबाय थानांगौ जायो नोङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जोंहा जाबाय औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोनबाय
औ दे नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिननाय जाबाय
गोजोन्थों नोंथां
औ दे